मा खामदों? औ औ खोनाबाय
मा खामदों थाबथाबाय थादों नों रायलायनाया
खननै खनथाम बुंनाङानो
एहाय आंहा बावफ्लांबाय थायो औ खोनाबाय
आंहा बुंफ्लांबाय जाखांबाय थाइजौआ
जाखांबाय ओं दासो जाखांदों
बेफोरखौनो रायलायलाबायनोसै ने
औ
गोथांना गोमोनमोन
गोमोनमोन थाइजौआ
नुनि ना मालायनि
गोमोनमोन खाना माबा बायनानैसो लाबोनायमोन बाजारनिफ्राय बाजारनिफ्राय बायना लाबोबावदो माबासो ओ आलुजों खांख्रिखला फाजा दालि जहल नोंसिनालाय
माबा दालि जोंनाबो ओमफ्रायो सामब्राम बाथोन दावदै भाजा दहाय फुंनि अबाव दं दालाय
न'आवनो दङ दा नै बाजि जाबासो थांगोन
ओमफ्राय माला फैफिनो नोङो
ओ माबायाव सय बाजियाव
ए गैला नोंङो मा होनखो एसे थाब थाब रायलायनांगौनो नोंना एसे गोबाव गोबाव जायो
द' बाजिखौ सय बाजिनिफ्राय औ-औ-औ आम
ओमफ्राय बै सासेनो खोन्थाहरफिनाखै नोङो
खोन्थाहरफिननोनो माबाखौनो समखौनो मोनाखै
खालामगोन बियो खालामबा खालामबाथाय जोंहा एरदेरगोन ना मानसिया
खालामनो होनदोंमोन औ उम खालामनो होन्दोंमोन
न'आव मैया हरदोंमोन आंङो गैया
मालाय बेरायगासिनो दां
ए
थाब फैनाय नंङा बियो थाबावगोनसो खोनाया
सानबेसे सानबेसे थागोन
गोबावनो जाबाय आरो थाबावगोनदां
सोरथो सोरथो थांदों
बिनानाव थांदों गावसिनि बै गावसिनि बिबैनि गावसिनि बिमाया बेनाव बेराय हैदो अहाय नोंहा लेखा फरायहांबाय
फरायजेनााखै दाबो बेखौनो नोंखौ सोंदोंमोन आं बिजाब फरायजेनबाय नामा होननानै?
गैया आंहाबो माखौ नायनो मगौ मानो
उम
मोनायावबो मेंनानै
उम
आं बायथ'ला नों बायदों
बायदोंमोन आंङो औ दाखालि लानानै फैदोंमोन । मोजां बिदिनो एसामिसनिबो माबा
नोंङो खाथिनि माबायावनो बाजाराव हाथायाव
ओम रबिबार बाजाराव
आंबो लायनोना लाया नुदोंमोन ।
ए
माबायदि माबायदि दं सिङांवबा?
सिङांव दङो बिदिनो । ओमफ्राय माने गावबा औ रोजाथार रोजायालाय दाखालि खनसेल' खनथामल' नायजेननाय जादों ।
रुमा माबायदि?
अख्रांनि बायदिहां ।
अख्रांनि औ एसे ।
औ आं नुखादोंमोन ओमफ्राय आंबो लाखिनानै दोन दोंमोन बेखौ मोजां होननाय खोनानायखाय । ओमफ्राय जायखिया लाखिनानै दोनायनायदों मा मा जायो नायसै । गैथारलाबो नो । फैयाखै
आयौ माबा बांद्राय सम गैलाथ' आरो ।
औ हास्लाबनाय नङा । आरो माइ गायनाय दिनथि फैबावबाय । मानसिफोरनाव गायहैयोना गायहैया नों ना
नवावनो गाया आ
आहा गायहैयो । इसे बुथुमनांगौना रां ।
जोंना माने न'आवनो गाया नालाय गोजान नालाय ।
ए
आदैयासो गायो ।
ए मोजां होनबालाय ।
औ ओमफ्राय माने जोंहा थांलाय फैलाय गारि खरसा जायो होजों आदैयानो गायनानै होयो ओमफ्राय
ए ओमफाय रानबाय ।
औ माइ जोलै आरि हैजोब्बाय ओमफ्राय खामलानि फैसाखौबो हैबाय बिदिनो रानबाय आरो एसे एसे बिसोरो गायनानै लाखिबाय बिदिनो
बेसेबां जाखोथाय र' नायनो ए दासो बा जादों माथो
उम दंबावो
थांलायबाय दंबावोसो जिसे दाबा जाबानो दाननांगौ नो जिसे जाबानो दानगोन ओमफ्राय बिनि उनाव दसे थानानै नोङो हरफिनगोन
औ
हारसिं थाङो नोङो बैयाव नों थांग्रायाव
मालाबा बिदा दोनलाङो माला बा थांनायाव दोनलांबाय मालाबा खोनायाखै हारसिं थाङो होनदां उम ओमफ्राय मालाबा बिदाया लायो। माने नों
जोंनि सानैजोंथ' मानसि जोंना समान समान जाबनाया दा बाजि बाजिखौ होनां सिगोनना सानैजों ओमफ्राय मा रायलायबावनोथाय मानसिफ्रालाय नोंसिना न'ना
दङ न'आवनो ओमफ्राय
गासिबो दङ ए ए गैला नोङो माबा होनब्राय बबाय।
आया
होनहबाय थायो।
माला मोनगोनथाय मालाय मानसिफ्रा मोनजोबलाय लां बाय
जोंना दाबो जाजोब गयाव
उम मैया आङो सासे मानसिखौ सोंहरदोंमोन ओमफ्राय बेबो आंनाव रायलायहरनो होनदोंमोन ओमफ्राय मैयाबो बिहा बिहा सोलाबा आंहा सोलाबा आ सोलाबा बेहा सोलाबा ओमफ्राय दहाय हरबावदोंमोन दा हर खोमा नोंखौबो खोन्थागोन आङो।
उम खोन्थाबानो जाबाय।
ओमफ्राय मानसियाबो हौवासो आंहा हिनजावसो सानदों। नामानो हिजावनिसै नालाय बै अख्रां गोजौआव थाग्रा मोनायाव
ए अ औ माने औ
बेखायनो आंहा सानबाय ओमफ्राय आं हरग्रोदों फार्स्ट आंनावबो हर आंहाबो थाबो सानैल' जादों होननानै बय बेहाबो आंखौ हौवासो सानदों नो ओमफ्राय उनाव सिनायाबो मायाबो ओमफ्राय हरासै आं दहाय हरदोंमोन
औ
आंखौ मा खालामदों होनना
ओमफ्राय जोंनिया मिनिनाय जाफ्राङोना नै
दानह'फिनबाय दानह'फिनबावबाय नायदोंमोन आं मा सानखो बेबा दा नों नों हरफिनबाथाय बिनि उनाव हरनोसै आङो रायलाय हरसै
औ जायो होनबा बेबा मा सानगोन साननानै दानहरफिनाखै बे
उम आङो दा खोनथानानै नोंनि
औ
नोंनि बे रायलायग्रानिखौ हरसै आङो बेनो
औ हरबानो जाबाय थाब थाब बारायनांगौना रायलायनानै नों नोंसोर बे मोसानो सोलोंग्रा जाबाय नोंसोर बे मोसानो सोलोंग्रा फोरनियानो गोजा नामा गासिबो मानसिफ्रा
औ औ ओमफ्राय बिदिनो जेरै आं नोंखौ सोदों बिसोरबो गावसिनिखौ सोहैबाय
औ ओंखाय थ' लोगोखौहाय उम
द दंमोन सासे जे रोङा होनदोंमोन सोंहरदोंमोन मैया फोरोंनोनो मोनाखै आङो जादोंना जायाखै नों आङो खोनथानाया साथाम साथाममोन ओ साब्रै सासेथ' ओमफाय बै सासेनाबो जायाखैमोन नो दाबा जाखोनो जादिया नायनोबो रोङासै बियो
उम आं नोंनाव दाहाय सोंहरगोन दे बोरै बोरै मोनलाय फार्स्टआव आं बावबाय ओमफ्राय इस्टोरनो खोन्थााहरफिननोसै आं
नै बेखौल खालामनो थिन बिनि नामखौ ओमफाय खालाम खांनानै फैखायोना लारि लारि सोरबा आलासि फैदोंनो हनै बै
नोंसिना
माबा सोलोंनो फैयो आंहा बैखौ मोखां देखायग्राखौ खालामला पसास खालामबाय आङो बै मोनसेया थाब थाब बारायथारो
बैयो गोदान माबा फैनाया
औ औ औ नों खालामनो नामा
आङो माने फार्स्टावनो इन्टा मोनाखैमोन ओमफ्राय दानफिनबाय आङो ओमफ्राय बेयाव नैबे दा मोखां देखाग्राव
बेयाव बेयावबो नै नै थाखा नांगौ समा ओमफ्राय बैयावबो नै ओमफ्रायो माबा सानसेयावनो ब्रै रोजा मोनो
ए
थानांगौल' बै ज' ज' थाग्रायाव जिरायहैनानै थादो ओमफ्राय खालामबाय थादो ओमफ्राय ब्रै रोजा मोनबायबो बैनाथ' मोनाना बिदि औ सानसेयावनो मोनो
ए
ओमफाय ओरै ओरैनो जिरायनानै ओरैनो बन्द' खालामनानै दोनबाबो जायो जानानै थाबाय थायो मालाय।
खौ हारसिंनो जेरै बै माबाया जायोना मोखां देखायग्राना
औ
अ माने बरनालेआबो हरदोंमोन ओमफ्राय आं हाब
बेनो हरदों आंनो।
ए औ आरो इसथ्राबो हरबावदोंमोन।
नाम होनो मोनानो।
आया सेसखा सेसखा।
जोहाबो होनफ्लांदों दाख्लि फार्स्ट रायलायनायाव।
उम
ओमफाय बेबो खालामो नामा नों दा होननाया बेबो खालामो बेखौ।
गैला दानबायदां है आंबो इन्टारेस्ट मोनासै आं खालाम आं खालामबा खालाम
आरो लागाय देरबावबाय। आङो बे खालामसै बैखौ खालामला। बाबाय आं बैखौ।
ओ
बेखौ साबसिन मोनदों आङो। बेयावबो गावनानै हरजायो ओमफ्राय बोरै बोरै आं बारा रोंजोबाना। आङो मैया दाख ख्लि मोनायाव खालामदों ओमफाय मैया थाबाय थिनै थाबाय ओमफ्राय माबा जाबायबो गुरोजा जाबायबो।
औ साननैयावनो सानसेयावनो ब्रै मोनो नालाय दाख्लै फासाव फासावबो मोनगौमोन आङो ओमफ्राय सेखौल' खालामनो रोंदों।
ए
ओमफाय मैयानि ब्रै दिनैनि ब्रै दाइन जाबाय ओमफ्राय दाख्लैनि सेजों जादेरबाय।
औ नै माबा औ सङो औ-औ-औ।
थानानै नों हरदो ।
औ दे